औ नोंथां
अ मोजाङै खोनादोंना नोंथां
खोनादों औ मोजाङैनो खोनादों आं
औ औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथांनिसिम ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ नोंथांनो आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ औ दे बिदिब्ला ओ माने आं दा माने नोंथांजों सावरायनो हरनाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि माने बर'फोरनि जि दोरोङारि जानाय लोंनाय बा संनाय खावनाय ओ बेफोरखौ जों माने आथिखालावहाय माबायदि सोलायबोनाय नु बेनि सायावनो जों एसे सावरायनो होनना सुंदुयै नोंथांनो कलखौ खालामदोंमोन बिदिब्ला आंनो एसे जागायजेननोसै अ माने नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि बर हारिनि सुबुंफ्रा माने गोदो गोदायनि फ्रायनो माने ओंखामजों लोगोसे जानो थाखाय ओ बायदिसिना ओंख्रिफोर बिदि ना बेदर नों ओंख्रियानो जा बा मैगं थाइगंनि ओंख्रि दा बेफोरखौ जों संनानै जाबोदों
औ
औ ओमफ्राय ओ बेबायदिनो जों बे संनाय खावनायनि आदबफोरखौ ओ जों नुस सम मोनै माने नुस हायै समनिफ्रायनो माने गोदोनि जोंनि सिगांनि इयुन जोलैफोरबो ओ सिगांनि ओ मा होनगोन बे खौहाय आजै आजौमोननि आबै आबौमोननि मुगानिफ्रायनो माने सोलिबोदों होननानै जों बयबो मिथिखायो
नांगौ
ओ नाथाय बे जोंनि दोरोङारि जि जानाय लोंनाय बा संनाय खावनाय बेखौ जों आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों लांदां
औ
औ गोदोनि समावहाय जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा जि मैगं थाइगं बा ओंख्रि फोरखौहाय मसला माने बेबायदि मस्ला हारि बा पेकेटनि मस्लाफोरखौ जों होनानै जानाय नुङामोन ओ बेदि ओ बेनिनो जों बांसिन ओंख्रिफोरखौ ओ रुनानै बा खारैजोंसो संनानै जायोमोन ओ ना नाथाय आथिखालाव ओ बांसिन बर सुबुंफ्रानो थावजोंसो ओंख्रिफोरखौहाय स संनानै जानायखौ जों नुनो मोनसै
औ नोंगौ
औ ओ बेबायदिनो जोंनि बे बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रि ओ जि अनला ओंख्रि बे ओंख्रिया जोंनि माने जोबोद माने खहाबथाव बे ओंख्रि ओ बेखौबो जों आथिखालावहाय ओ माने सिगांनि जि दोरोङारि भाबै संना जानायनिख्रुइ आथिखालावहाय जों माने गोदान जि आइजोफोरा आदब खान्थिजों संनानै जायो जेरै दाउ बेदरखौ थावजों एवनानैसो जों अनला ओंख्रियाव होनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जों अनला ओंख्रियाव जि हालदै बे हालदैखौ बाहायनाय नुनो मोनो ना नाथाय जों गोदोनि दोरोङारि जि अनला ओंख्रि संनाय बेवहाय जों माने हालदै बाहायनायखौ नुवामोन
औ
थिग बेबायदिनो ओ जेरैहाय अनला ओंख्रि माने अनला जि देनाय बे देनायावबो जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओ गोदोनि सम समावहाय नों बे अनलाखौ ओ देनो थाखाय बे अनलानि जि माइरं माइरंजों अनलाखौ जों बानायनाय जायो नालाय। ओ बेखौबो जों दिंखि बा उवालावसो जों देनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ओ जोंनि गोबां आइजोफोरानो ओ समनि आंखालाव ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो जोंनि गोबां बर'थ आइजोफ्राबो ओ गोबां बेफार फालांगि बा जों गोबां साख्रि मावनाय नुनो मोनदों ओ जानो हागौ बेनि जाहावनो ओ समनि आंखालाव जों आथिखालावहाय बिगियाननि बा बिरोंदामिननि माने मुगायाव जे दिहुन जानाय बे मिक्सार ग्रेन्डार ओ बे बेफोरावसो जों अनलाखौ देनाय नुनो मोनो
नंगौ औ।
औ
ओ माने सोंनो सोंथि सोंनो नागिरदों जेनेबा माने आं माने गोबां समाव माने ओरै खोनायो आरो माने बोङो माने गोदोनि बा दायो गोदोआव जायफ्रा संनानै जायोमोन माने बै समाव बा दिंखि उवाल बा जोङो थबसिफोराव देनानै जोङो जायोमोन। माने बिसोरो ओ ओरै होनो आरो बै ग्रेन्डार जेबा बै मेसिनाव जुदि अन गुन्दैखौ देयोब्ला माने ओ थबसिफोरावबा जोङो दिंखि उवालफ्राव देनाय बायदि थावा होननानै बुङो आरो नोंथाङाबो बिनि बागै माने ओ मोनदांगोन नामा बेखौ माने थावनाय थावैखो एसे
औ नोंथां ओ थारैनो जोबोद मोजां सोंथि ओ आंनि जि मोनथिनाय बा आंनि जि मोनदांथि ओ बेवहाय आंबो सानो ओ जे मिक्सार ग्राइडारजों जि देरनाय अन गुन्दै ओ बेनि रुजुनायाव जोंनि जे गोदोनि दोरोङारि भाबै ओ देनाय जि अन गुन्दै ओ बा दिंखि बा उलाराव देनाय बेनि थावनायखौ आंबो साबसिन जायो होननानै सानो ओ लोगोसे ओ बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो ओ जों बे संनाय आदब खान्थियावबो जों सोलायनाय नुनो मोनदों अनला ओंख्रिखौ ओ आथिखालावथ' जों गोबां नख'रावनो ओ गेसनि बाहायथिखौसो बांसिन नुनो मोनदों
नंगौ औ
औ ओ गोदो जोंनि ओ बर' आइजो फ्राहाय ओ जों बांसिन अनला ओंख्रिखौनो ओ अराव माने संनानैसो जायोमोन। ओ अदाबाव आथिखाल नाथाय ओ बेबायदि संनायनि जाहोनावनो जों अनला ओंख्रिनि थावनायखौ ओ जों खम जाबोनायखौबो नुनो मोनदों मानो होनब्ला ओ अराव संनायाव जेसेबां मानि ओ मोज जाङै गोदौनो मोनो ब्ला अरखि बेबायदि रोहो रोहोआव जों अनला ओंख्रिखौ सोङो। ओ जों गेसाव नाथाय बेबायाददि सुबिदाखौ बा खाबुखौ मोना बिनि थाखायनो आं सानो ओ जोंनि अनला ओंख्रि याव माने गोबां माने थावनायावबो जों फारागखौ नुनो मोनो।
औ
नंगौ।
औ नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जों आथिखालावहाय ओ बेबायदिनो सबाय ओंख्रि संनायफ्रावबो जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों सबायाबो जोंनि मोनसे दोरोङारि जोबोद गोथाव। ओंख्रि जायखौ ओ जोङो ओ नख खराव ओ सोरबा एखदम खाथिनि सोमोन्दो गोनां बेबायदि आलासि फैयोब्ला जों बे सबाय ओंख्रिखौनो दाउजों संनानै जाहोबोयो गोदोनिफ्रायनो आ-आथिखालावबो जों ओ बेखौ नुनो मोनो अब्लाबो ओ जों आथिखालावहाय गोदोनि जि दोरोङारि खान्थि जे सबाय ओंख्रि संनाय बेखौ जों गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा समनि आंखालावहाय ओ जों सबायफोरखौहाय ओ गोदो जेरै जों सबाइ ओंख्रिखौ संनो थाखाय। ओ गिबियावनो जों सबाय गथाखौ लाग्रोनानै ओ बेखौ जोङो ओ एसे एवस्रोनानै ओ हानि जि ओ बासन ओ बेखौ जों आयजें ओ बेखौ जों जोंनि ओनसोलावहाय हारि फुस्लाङो गुबुन ओनसोलाव गुबुन मुङै मोनथियो जान हांगौ ओ बेवहाय जों एवस स्रोनानै लानायखौ नुग्रोयोमोन ओ जेब्ला एवनाया जायो बा मोनदों होननानै ओ मोनथियो अब्ला बेखौ जोङो अरदे एसे गुसु जाहोनानै बेखौ जों खामफ्लायावहाय बेबायदि लथा बेफोरजों माने ओ हुख्रेमना लानायखौ नुयोमोन ओ जि गथा बेसाद हुख हुख्रेम जायो बेजों हुख्रेमना लायोमोन लोगोसेनो बे हुख्रेमनाया जोबोब्लाथाय बेखौ जों उरालावहाय उलालाव एसे माने खुस्रोना लानायखौ नुयोमोन। ओ नाथाय आथिखालाव जों बेबायदिखौ नुनो मोनला दाय ओ दायो माने मा होनगोन बेखौहाय ओ जों हाथाइ गलाफोरनिफ्राय बेखौ जों डाइरेक्ट बायनानै लाबोनानै ओ बेखौ जोङो प्रेसार कुकारफ्रावसो माने रुइहोनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव औ नोंथां
औ होनोमबा आंबो एसे बेनि बागैनो फोरमायनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ जेरै जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा जोङो गिबियावनो जोङो खारैखौ जोङो मुं मख'नांगोन मानोना जोंना ओ खारै खारै गैयाब्लानो जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रिया माने जाया आरो जोङो सं माने महर मोना दोरोङारि ओंख्रि महरै थिग बेबायदिनो जोङो गोबां माने ओंख्रिफोरखौ जोङो खारै होनानै सङो जेरै जोङो नोंथाङा बुंनाय सबबाय ओंख्रि जों बेयावबो खारै अनला ओंख्रियावबो जोङो खारै जोङो नारजि नारजि ओंख्रियावबो जोङो खारै नांगौ थिग बेबायदिनो जोङो माने मोनफ्रोम जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफ्राव जोङो खारिखौ बाहाय आरो एबा जोङो सिगाङाव थाव महरै जोङो बाहायबोदों नाथाय ओ सोलायनाय खौ जोङो नुनो मोन्दों एसे एनै आथिखालाव सोरबाया ओ एसे थाव होनानै अनला ओंख्रिखौबो थाव होनानै जायोसै बा सबबाय ओंख्रिखौबो जे ओ थाव होयो ओ बेबायदिनो ओमफ्राय नार्जि ओंख्रिखौबो मालाबा थाव होनानैबो संनानै जों जानायखौ मोनो आरो।
औ नोंथां।
बेबाय थिग बेबायदिनो गोदोनि जोङो नारजि ओंख्रि संनानै जानाय होनोब्ला ओ ओरै जेरै जोङो गिबियावनो जोङो नारजिखौ ओ सोमना लानानै जि रुइहोनानै जोङो एसे खारै होनानै जोङो अराव बा रुनानै गुरै खालामनानै लाग्रोयो। गुरै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बा बेदर बा दाउ ओ अमा बेदरफोरजों जों जायोब्ला बै अमा बेदरखौ मोजाङै एवना लानानै नांगौ बायदि एवना बा एसे बांद्रायथ' सिगां माने मस्ला मस्लिफोरखौबो जों बाहायामोन। बेबायदिनो मोनफा मोननै जोङो मस्लाखौ होनानै जोङो संख्रि बानलु होनानै एवना लायो मोजाङै ओमफ्राय बे एवनाया जायोब्ला बैयावहाय जोङो बै रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बेयाव लुस सना होनानै फ्राय आरोबाव फिन जोङो नांगौ बिबांनि खारै एसे होदेरनानै जोङो बेखौ गोदौ होब्लानो बियो माने ओ नारजि अमाया जोंनो जानो ओ थियारि जायो आरो। बेबायदि जोङो संनानै जानायखौ नुबोदों।
औ नोंथां। नोंथाङा औ औ नोंथाङा जे बुंबाय खारै बानाय ओ बेवहाय आंना थांलांदो ओ खारै ओ नोंगौ थारैनो जोंनि खारैया जोंनि बर'फोरनि माने ओ संनाय खावनायनि गुबै मुवा होननानै जों गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों ओ बे थारैनो सैथो ओ अब्लाबो नाथाय आथिखालाव जों ओ खारैनि बाहायथिखौबो गोबां खम बिबांनि जाबोनायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्लाथाय ओ गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रानो ओ खारै जिननो थाखाय सम होनो हायैखौ जों नुनो मोनबोदों। बिनि थाखायनो जों हाथाय बाजाराव मोननाय जि सदा बे सदाखौसो जों बांसिन आथिखालाव
नों औ नंगौ नंगौ ओब औ बुंनो थाङोब्ला जोङो बै जाय हाथाय बाजाराव मोननाय सदा पाउ पाउदार नाथाय ओ बैजों सङोब्ला जोङो जेरै जोंनि ओ गावनो बानायनाय थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय बा बेसर सिबिं बिफांनिफ्राय जोङो बानायनाय बैफोर बानायनाय एफा एफा बोम बैसोर बानायजानाय खारै बायदि जोङो थावनायखौ मोना आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समा जाबोबाय नोंथां। औ नोंथांजों बेबायदि जोंनि बर'फोरनि जि दोरोङारि संनाय खावनाय बे संनाय खावनायाव जि सोलायनाय बेखौ आं नोंथांनिफ्राय गोबां मोनथिनो मोनबाय। ओ बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बिब्दिब्ला जों फिन उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिनानै दिनैनि खो बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
जागोन नोंथां।